औ
हेलौ
ओ औ हेल'
थां औ खोनादोंना?
खोनादों ना? औ खोनादों।
अ एसे नोंनिखौहाय रावखौ एसे खम खोनादों हेलौ हेलौ।
हेलौ
औ। खोनायाखै नामा
खोनायाखै नामा औ खोनादों।
अ उम
नोंथांजों मोनसे एगेन्सआव सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
हागोन। बैसागो औ मे बे जोंनि बर'नि मोनसे आंगो फोरबो। बैसागुनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
अ आङो
औ।
ओम ओरैनो आङो जोंनियावहाय बैसागु फोरबोखौ माब्रै फालिनाय जायो बेनि एसे लाम साम फोरमायसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां।
ओम ओरैनोथ' जोंना सैथ्र दाननि जोबथा अक्ट'निफ्रायहाय बैसागुखौ फालिनाय जायो। दा बैसागु होनोब्ला जोंहा माने जोंनि हारिनि बेयो मोनसे गेदेद रंजाथाइ फोरबो जायखौ जोङो उम बयबो गाजा गोमजायै मानि फालिनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो आथिखालावबो नुनो मोनगासिनो आरो फालिलांबाय थागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। ओरैनो बैसागुखौहाय जोंनियावहाय सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि निफ्राय फालियो बे
औ।
सैत्र' दाननि जोबथा खालियाव जेनाखि बैसागुखौ फालियो बेखौ जोंनियाव संक्रान्थि बैसागु होननानै बुङो बेवहाय जोंहा सिगां समावहाय जेनेबा हानजा हानजायै जेनेबा बैसागुनि नामै बेदर जानो होननानै अमा फिसिनानै दोनखानायफोरखौ सिथारनानै रानलायनानै जायो। आरो बे समावनो जोंहा गोखा गोखै माखासे रायदों बिजौ बुरि थखन लाफा सायख बेबायदिनो खार'खान्दाय बिजौ बिदिनो बायदिसिना जि गोखा गोखै मोनो बेखौहाय खांजोबनानै बेदरफोरजोंहाय एवजानानै जानाय बे हुदाया जोंनियावहाय दङ आरो बेवहायनो जोंहा माखासे फोथायनाय दं जेनेबा बेफोरखौ जायोब्ला जोंनावहाय सिगाङाव रग बियादि जानायफोर दङब्ला बेजों मोजां जायो एबा फैबाय थानाय समफोरावहाय रग बियादिया जोंनाव हाय जानो हाया बेखौ जायोब्ला होननानै जोंनाव फोथायनाय दं बेबायदिनो
औ।
दरखंफोरावबो बा हाबलांग्रा न'नि हाबलांग्रा गेट लामाफ्राव आथिखालाव मानि बायदिसिना फुल बिबार बा रायदों बिलाइ बेफोरखौ खानानै दोननाय नुनो मोनबाय सिगाङाव बेफोरखौ फोराबो नुनो मोनामोन बेबायदिनो जोंनियाव ओम बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्राय मानसि बैसागु जायो। माने बैसागु बहर जायो होननानै मिथियो आरो बेहाय जोंनिया जेयैनो बयबो जयै इसोरनियावहाय मुलुगनि बयनिबो ओ मोजांनि थाखाय बा गोजोननि थाखाय आर'ज खालामनाय जायो। आरो आर'ज खालामखांनानै जोङो साहा मुरि बेफोरबायदि लोंनाय जानाय बेबायदिबो सोलियो बिनिफ्राय
औ।
जोङो हानजा हानजा ज'ज'यै बे खुलुमखांनानै बा आर'ज खालामखांनानै गेदेरफोरजों उन्दैफोरजों माने गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ जेनेबा खुलुमनाय मान होलायनाय बा बोर होलायनाय खालाम ओ हाबाफारि जाखांनायनि उनाव मानि सेंग्रा सिख्ला ज' ज' बा बोराय बुरिफ्रा ज' ज' गथ' गथाइफ्रा ज' ज' माने हानजा हानजा जानानै बैसागु जे मागिनाय रंजानाय बेफोरखौ जागायजेननाय नुनो मोनो बे अक्ट'नि से अक्ट'निफ्रायनो आरोखि। बेबायदिनो बैसागु रंजानाया जोंनियावहाय माने सिगां सम फोरावहाय खो लानानै रंजानाय दंमोनब्लाबो आथिखालावहाय जों जोंनियावहाय नुनो थांला ओरैनो सउन बक्स फोर लानानै आरिनानै रंजानाय आरिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो। ओ ओमफ्राय माखासे माने जायफोरा दामनो देनो गोरों एसे बोराइ गागु बिसोरो माने गंफा गंनै सिफुं बा खामफोर लानानै रंजानाय आरिनाय नुयो। आरो जोङो बे रंजानाय आरिनायावहाय जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायाव जों नायोबा हिन ओ हिनजाव एबा सिख्लाफोर बिसोरो माने दख'ना गोमो फास्रा बेबायदि गानो आरो हौवाफ्राबो गामसा आर'नाइ लानानै जे रंजानाय बेखौहाय जों नुयो। बेबायदिनो जोंनिया रंजानाया जोबनानै थाङो सानथामनि ओम सानथामसो रंजाखांनायनि उनावहाय आरो सानथामसोनि उनावहाय जेनाखि जोङो बे रंजानानै जे मागिनाय फैसा बा माइरं बा मैगं थाइगंफोरखौ सोरनिबा न'खरसेयाव ज'नो ओम एवजालायनानै बा एसेबावबो जौ लोंनानै रंजानाय आरिनाय जायो ओमफ्राय बेयावनो बैसागु रंजानाया जोबनानै थाङो आरोखि।
औ
ओ साफा सानैया बिदिनो बेनि उनावबो जेनेबा रेरेट थेदरेट मानि जौ लोंलायनाय आरिनाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनबावो थेवब्लाबो जों दायो आरोखि सानथामसिमहाला बेल' बांसिन मोजाङै रंजानाय बा फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जोंनियाव
ओ
निफ्राय नोंथांमोननियाव माबायदि नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा।
औ ओ दा बैसागो होनोब्लाथ' बैसागुआ जोंनि मोनसे गोनांथार फोरबो जों नि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ आबै आबौमोनहा गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय ओं। जोंहा बैसागुखौ गोदोनि दिनाव खोनानो मोन मोन बिदिनो ओ मास मोनफा गाहाम फालियोमोन होननानै नाथाय दानि समाव जोङो स्नि सानखौल' फालिनायखौ नुबोगासिनो आरो दा स्नि सानखौल' फालिनाय नुनो मोनसै ओ बिदिनो बेयाव मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो फालिनाय जायो। ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव जोंहा मोसौ मोसौनि बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो ओ जोंहा मोसौनि बैसागुखौ ओ फालिनोब्ला बिदिनो बायदिसिना ओ मैगंफोर हाग्रानि बायदिसिना ओ दंफांफोर बुथुमनानै बिदिनो लाव फान्थाव हालदै बायदिसिना बायदिसिना आरो बिदिनो दिग्लि लिथि दंफां आरो बाख्रिखब ओमफ्राय मोखोना बिलाइ बेफोरखौ बुथुमनाय जायो आरो मोसौनि बैसागु खौ फालिनो थाखाय आरो बिदिनो मोसौनाव गाब फुननो थाखाय ओ बिदि ओंखाम संग्रा दो बा खान्थाफोरनि हांगार बा सारायफोरनि हांगारफोरखौ ओ जमा खालामनानै थाव गुबै जों गलायनानै ओम जोंहा मोसौनाव बिदिनो थफा थफा गाब फुननानै होनाय जायो आरो। ओ मोसौनि बैसागु फालिनाय फालिनाय सानखालि ओ जोंहा बे बिनो मोसौनाव गाब फुननायखौ ओ बिदिनो जेब्ला गोदोनि आबै आबौमोनहा माबा फालियोमोन जाहैदों मानियोमोन बेखौ माने ओ मोसौखौ हगार ब्ला ओम जाहाथे हाग्रानि बिदिनो मोसा सिंह बायदिफोरा गिनानै खारलाङो मोसौखौ जानो हाया बिनि थाखाय बे ओ थफा थफा गाबखौ फोननानै होनाय जायो होननानै मोसौनि बैसागो सानखालि ओ बिदिनो सैथ्र' दानाव बिदिनो खायसेफोरा ओ बायदिसिना गोखा गो खै मैगं फुंखा बायदिसिनाफोरखौबो जानाय नुनो मोनो। बा जायो होननानै खोनानो मोनो नाथाय जोंनि नैबे ओनसोल गैजाय बारा बेबायदि मोसौनि बैसागो सानखालि जानाय खौ नुनो मोना ओमफ्राय बेनि उनाव बैसागोनि सेथि कलारनिफ्राय ओ मानसिनि बैसागो ओ मानसिनि बैसागोसे थि खालाराव बिदिनो न'नि गाहाय बेफोरो बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै फुङावनो न'आवनो आनान गसाय बाथौफोरखौ खुलुमस्राङो जाहाथे गोदान बोसोरा मोजाङै मोजाङै थाङो बिनि थाखाय खुलुमनाय बा बोर बिनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बेयाव सेथि खालार खालि बिदिनो उन्दैफ्रा गेदेरखौ खुलुमनाय गेदेरफ्रा उन्दैफोरनो बोर होनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो गामि गामि थांनानै माखासे बोराय बुरैफोर थानाय बा गेदेरसिन जानाय बेफोरनिफ्रायबो ओ थांनानै खुलुमहैनाय बायदिफोरखौ नुनो मोननाय जायो। बिदि से खालार सेथि खालार खालि बैसागुनि आरो बेनि उनाव नैथि खालारनिफ्राय ओ जोंहा बिदिनो ज' ज' रंजालायनायफोरखौ नुनो मोननाय फैयो आरो ओ गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि खाम सिफुं जथा बायदिसिना लालायनानै मोसानाय खौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव बेफोरबायदि मोसानायखौ नुनो मोनला।
औ
बिदि आरो न' न' थांनानै बिदि मागि हैैलायनाय बायदिफोरखौबो बायदिफ्राबो गोबां खम जानो हमबाय गोदोनि बायदि बेफोरबायदि मोसाला आरो बारा बेफोरबायदि ज' ज' ओंखारलायनाय बायदिफोर गैब्ला बिदिनो आरो स्नि सानखालि बैसाग दाननि स्नि सानखालि गोखा गोखा खै बुथुमनानै बिदिनो हाग्रा बायदिफोराव लाफा सायख'नो बा बिदिनो माबा दैमाफोरनिफ्राय ओ मानजिया बा हेलांसि बायदिसिना गोबां मैगं बिदिनो गोखा गोखै बुथुम हुमनानै ज' रायजोयैनो जालायनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोर गोखा गोखैखौ बेमार आजार खारानाय बा बेमार आजार जायाथों होननानै जानाय जायो होननानै खोनानो मोननाय जायो दा बिदिनो बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
बिदिब्ला नोंथां बे आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै
औ
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो दे